ओं खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
अ नोंथाङा फ्रियैनो दंना? अ दे होमबा जोंहा दायो मोनसे आयदायाव सावरायलायनि सानैजों।
औ मा आयदाखौ लायोबा मोजां जागोन जोङो।
ओ ओ गिबियावनो जों आबहावा आबहावानि सोमोन्दै रायलायग्रोनसै।
औ आबहावा होनोब्लाथ जोंनि सोरगिदिं थानाय जिउगोनां जिउ गैयि थासारि। बेखौनो जोङो आबहावा होननानै मिथियो नङा होमबा?
औ औ नंगौ।
हावाखौ जों मोनबेसे रोखोमाव बाहागो राननो हायो।
अ।
औ नोङो एसे फोरमायना होबा मोजां जागौमोन।
औ मोनथाम जोङो आबहावाखौ मोनथाम रोखो माव राननो हायो आरो
औ
जेरै मिथिंगायारिया आब हावा मोनसे जाहैबाय अ मानसिया सोरजिनाय मोनसेया जाहैबाय
औ मोनसेया जाहैबाय ओं समाजारि औ समाजारि औ दा बेबायदियावहाय जोङो मिथिंगायारि आबहावा होनोबा बेवहाय गोबां मुवा जिरादफोर मोननो थाङोना
औ औ मोननो थांङो औ
जिउ गोनां जिउ गैयि
औ औ
बिनि मोननैसो बिदिन्थि होनो हागोन नामा
औ जिउ गोनांबाथ' बे मिथिंगायारि सोमजिनायानो जिउ गोनां जाहैबाय। जेरै दंफां लाइफां ओ ओ जिब जुनार बेफोर जाहैबाय मिथिंगायारि सोमजिनाय।
जिउ गैयियावहाय बेबायदिनो दैमा दैसा ना
ओ बिदिनो जिउ गैयिआवथ' बिदिनो दैमा दैसाफ्रा गोलैबाय। मानसि सोरजिनाय याबो गोलैबाय आरो। न' बां लुनायफ्रा नोंथांङाबो एसे फोरमायना होदो।
औ बेफोरबायदिनो ओ मानसि सोरजिनायावहाय जेरै दारिमिनफोर फसंनाय गारि मथ थर दिरुननाय औ बेफोरबो दा आबहावायाव गोबां गोहोम खोख्लैयो होननानै बुंजायो आरोना
ओं ओं नंगौ
जेरैहाय मानसिनि सुबुं अनजिमा बां लोगो लोगोनो यिन जायगाखौ बांसिन नांगौ जानायलाय औ बेबायदिनो बिफां लाइफां फोजोब स्रांनाय
ओं।
औ बेबायदिनि जाहोनावहाय दा माने बुहुमाबो दुंखावलांनो हमलांबाय। आबहावाफ्रा गु बुंले जानो हमबाय। दा बेबायदियावहाय जोंङो माबायदि गोहोम खोख्लैजादों बेखौबो एसे फोरमायदो नोंङो।
जों गोदोनिफ्राय साननानै नायोब्लाथ' दा जोबोद सोलायबोबाय आब हावाया। मानोना जों फिफां लाइफां दानफायनायफ्राबो बारा जाबायना। बेफोरनि थाखायनो जोंनियाव दा अखाफोर हानायफ्राबो खम जाबाय। बिदिनो दुंनाय गरमफ्रा बेफोरबो बारा जाबाय आरो जोंनियाव।
उम। दा बिनिखायनो जोङो फिफां लाइफांफोरखौ बुरजा गायोब्ला सो ओं। मोननो हायो नङा होमबा।
औ औ ओंखायनो फिफां लाइ फांफोर गायनांगौ आरो
औ। जोंनो बेबायदिनो आबहावायावहाय गावखौ मोजाङै जिउ खांलांनो थाखाय माबायदि साखोन सिखोन लाखि नांगोन
जों माने जोङो आबहावाखौ मोजाङै साफा लाखिनोबा जोङो दंफां लाइफां गायनांगोन। बिदिनो गाज्रि लेथ्रा मुवा बुस्थुफोरखौ खा थि खालायाव गारनाङा इदिनो साफा साफा दोननांगोन आरो जायगाफोरखौ। प्लास्टिक प्लास्टिक बुस्थुफोरखौ बिदिनो जानला मानला गारलाबाय नाङा। सावलाबाय नाङा आरो नङाबा जोंना आबहावाया गुबुंले जायोना।
औ गुबुंले जायो। बेफोरनिफ्रायनो बेमार। बाजारबो जायो।
औ गोबां बेमार आजार जायो। आबहावा गाज्रि जाबा
जायगाफ्रा लेथ्रा जानाय लोगो लोगोनो औ थाम्फैफोर जायोना बेफोरजोंबो सनदेरग्रा बेमारफोर जायो ने?
ओं ओं नोंथाङाथ' मिथिखागौ दा गोबां बेमार गोदान गोदान सोमजिदों बेफोरो आबहावानि थाखायनो जादों आरो आबहावा गाज्रि जानायनि थाखायनो सोमजिदों।
सिगांनि समावथ' हाग्रा बंग्रा बिफां लाइफांजोंनो गोबां बुंफबनायमोन ने? दायो जोबोर खम जालांनो हमबाय आरो।
औ बिफां लाइफांखौनो नुनो मोननो नागिरला आरो दा। बिफां लाइफां दानफायनाया बारा जाबाय आरो दा।
उम आरो मानसिनि सुबुं अनजिमायाबो बांबाय नालाय नां गौ मुवा बेसाफोरखौ जों मिथिंगानिफ्रायनो दिरुनजोब बो नालाय।
औ बेनिफ्रायनो बानायनाय। जायोना।
औ मिथिंगानि मा मा गोथां मुवाफोरनिफ्राय मा मा दिरुननाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा? जेरैहाय जेनेबा खुसेरफोरनि फ्रायसिनि बेबायदि।
औ खुसेर बिदिनो खुसेरनिफ्राय सिनि दिरुननाय जायो। बिदिनो मैगं मैगंफोर दंना। बिदिनो।
औ।
माना मुनिफोर बेफोरनिफ्राय जोङो मुलि बानायनाय जायो आरो ओ निम बिलाइफोरनिफ्राय बिदिनो मुलि बानायजोब बो आरो।
औ। औवाफोरनिफ्राय लेखा बिलाइफोर दिरुननो हायो आरो बिफां लाइफांनि ओमफ्राय जोङो बनबो मोनजायो। ना बननि अनगायैबो आरो गोबां बा खामानियावहाय बाहायो जों जोंना
औ औ न' लुनाय
जेरैहाय न' लुनाय देक्स बेन्स बानायनाय
औ दरजा बानायनाय औ
आरो मानसिया सोरजिनाय आबहावाया जोंनियावनो माबायदि गोहोम खोलैदों आरोबाव एसे बुंबावनो हागोन नामा?
मानसिया सोरजिनायाथ' बिदिनो मानसियाथ' गोबां मिथिंगानिफ्रायनो गोबां सोरजिदों। मिथिंगानिफ्रायसो सोरजिनो नायनालाय ‌ आखायजों बानाय बिनानै
औ।
जेरै गारि मथर गारि थरफोर बांनानै बिदिनो आबहावायाबो बुंले जादों बेनिफ्राय गारि मथरनिफ्राय उखुन्दै ओंखारनायफोरनिफ्राय औ बेफोरनिफ्राय जि गोबां गुबुंले जादों आरो आबहावाया।
उम उम। दा बेफोरबायदिखौ होबथानोबा जोङो मा मा राहा लानो हागोनथाय?
बेफोरखौ जों थानोबा गाव गावनो सांग्रां जानांगोन आरो माने गारि मथरफ्रावबोथ' नोङो थाव सोनोबा मिथिंगानिफ्रायसो मोनो नालाय बेफोरखौ एसे खमायनांगोन आरो जोङो।
औ बेखौ खम खालामबासो माने औ खमायनो हागोन आरो। नङाबाथ' दा गोबां गारि मथर खारो।
औ।
गामि एरियाफ्रावबो जोंना गोबां जाबायना बेबायदियावहाय गामिजों नोगोरजों रुजुनायाव हाय माबायदि मोनो नोङो
गोदोनि समावथ' गामिफोरावहाय बेफोरबायदिया गैयानोमोन निथि लागारि मोस सौगारि गराइ गारिफोरजोंसो सो सोलियोमोन आरो दा दानि जुग खौ नायोबाथ' नोगोरजों गामिजों एखेआनो जाहैबाय आरो सबनिबो न' न' दानि जुगाव गारि मथर थाजोबो आरो फ्रायानो गोदोनि समाव बेफोर बेफोर गैया मोन आरो
गैयामोन दा टाउनाव ओमफ्राय गारिफ्राबो बांद्राय जाबाय आरो बिफां लाइफाङाबो खम जाबाय बेखायनो थासारिफ्रा बारहावाफ्रा एसे आलादासिन जायो आरो ना।
औ औ
अ जोंनि माने गामिजों टाउनजों रुजुयोबा बारहावाया आलादा आलादा आबहावाया आलादा आलादा जोङो मोननो थाङो आरो
औ औ गामियाव जाहैबाय एसे बिफां लाइफांफोर दङ।
औ
नोगोराव जाहैबाय बिफां लाइफां गैला गारि मथरनिल' एकदमबारे गारि मथरल' खारनाय जाबाय नालाय बेफोरनि उखुन्दैजोंनो आबहावाया गाज्रि जायो आरो आरो गोबां गिदिर गिदिर फेक्ट'रिफोर खुलिनाय दंना बेफोरनि उखुन्दै ओंखारनायफ्राबो गाज्रि गेस ओंखारनायफोरजोंबो आबहावाया गाज्रि जायो आरो जोंनिया
औ आरो दा मानसिया गोबां आबाद मावनायावहाय रासायनिक हासार बाहायोना
औ औ
बे रासायनिक हासार बाहायनायफोरनिफ्रायबो जोंना हाया गुबुंले जायो। बाराबो गुबुंले जायो औ
गोदि गोदोनि समावथ' औ गोदोनि समावथ' बेफोरबायदि मुलिखौ बाहायनायानो जायामोन। दानिया बेफोरखौ बाहायो आरो एम्फौ एम्फौ जानायनि थाखाय एम्फौफ्राबो खहा जाबाय इदिनो नोंनि हाफ्राबो खहा जायो आरो बेफोरबायदि रासायनिक मुलिफोर
औ बिनिखायनो जोङो माने बेफोर गासिबावबो सांग्रां थानो नांसिगोन आरोना
औ औ जोबोद सांग्रां जानांगौ। नङाबा आबहावाया गुबुंलेनिफाय गुबुंले जालांसिनगोन आरो जोंनिया
औ दा जों आबादावहाय गाव गावनो जेनेबा मानसियानो आबाद माव खायो नालाय गावनो मुलि होनानै दिरुन सि सिगोन खम समनि गेजेरावनो गोबां मैगं थाइगं दिरुननो नाजासिगोन दा बेबायदियावहाय जों बेखौनो जा फिननाय जाया होमबा?
औ औ बेखौनो जो जानाय जायो जोङो।
दा बे रासायनिक मुलिफोरखौहाय जोंबो मोनजानाय जायो आरो बे बेफोर बायदियावहाय दानि दिनावहाय गोबां बेमार आजार जानानै थाब थाब थैलाबायनायखौ बेखौबो नुनो मोन
औ औ दानि दानि जुगाव बेफोर बेफोरबायदि मैगंफ्राव मुलि होनायखौ जानानैनो गोबां गिदिर गिदिर मिथिस हायि बेमार
औ हमदांस हायि बेरामफोर औ
होमबाथ‌ औ औ औ जों गोबां सावरायबाय दे होमबा गोजोननाय थाबाय